नाथां खोना-खोनानो हादोंना
खोनादों औ खोनादों
नोंथाङा दा फ्रि ना
औ आं फ्रियैनो दं
अ नोंथांजों आङो दा दैज्लां बोथोरावथ' दा गरम बोथोर नङा होमबा
औ
गरम बोथोरनि बागै आं एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
अ दे होनोमबा जों एसे जागायलायनोसै आरोखि
औ दे नोंथाङा जागाय दे
ओरैनो गोदोनि गरम बोथोर दानि गरम बोथोर नोंथाङा माबायदि माने बोथोर बोथोरखौ सोलायनाय नुदों आरो दानि समाव
गोथोनिफ्रायथ' गोदोनि जों दानिजों बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां फाराग नुनो मोन्दों।
औ
गोदोनि गरम बोथोरावथ' एसेबां बांद्राय बेफोरबायदि गरम जायामोन।
औ
जिहेथु दानि दिनाव गोबां गारि मथरनि अनजिमा बांबोनो हमबाय गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोरनि अनजिमा बांबोनो हमो बेफोरनि जाहोनाव गोबां जोंहा आबौ आबौ गुबुंले जाबाय
औ
बेफोरनि जाहोनावनो जोंहा गोबां गरमनि अनजिमायाबो
औ
बांबोनो हमबाय आरोखि गोदोनिफ्रायथ' दासिमसो जोंनियाव गोबां सोलायरदों
औ।
सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोबानि फारागखौ नुनो मोनदों आरोखि।
जिखिनि ओ माने दा गरम बोथोराव नोंथाङा माने
औ।
माने गरम माने गरमनि माने मा होनो बेखौ खौ जों माबायदि होबथानो हानाय माबाफोर राहाफोर दं नामा?
गरमनि बिथिंखौथ' होबथानो थाखायबाथ' जोङो बे गारि मथर आरो गोबां बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर बेफोर खौ होबथाग्रोनांगोन बेफोरनि अनजिमाखौ एसे खमायनांगोन।
औ।
दंफां लाइफांखौ जोङो बांसिन गायनांगोन दंफां दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावबो गरमा जोंना बांद्रायबोनो हमदों आरो गारि मथर बांद्राय सालायनायनि जाहोनावबो जोंहा गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ गारजि खालामनायनि जाहोनाव जोंहा बिदुं बिदुंनि अनजिमाया बांबोदों
औ।
गरमनि अनजि माया
औ।
बेफोरखौ होबथानो थाखायबा जों गावबा गावनो राहा लामाखौ लानांगोन। जिहेथु बिफां लाइफां जोङो फांसे दानफायदोंबा जोङो
अ
फांबा गायनांगोन
औ।
अब्लासो जों बेफोरनिफ्राय एसे बारग'नो हागोन आरोखि गरमनिफ्राय।
औ ओ ओरैनो दा नोंथां नोंथाङा मा सानो गरमनि माने नोंथाङा मा सानो मानेखि गरमखौ बोरैजों माने होबथानो हानायनि राहाफोर दंबावो नामा आरो?
आरोथ' राहायाथ' बुंनो थाङोब्ला बेफोरनोसै बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो होबथानो नाजानांगोन जों गाव गावनो सांग्रां जानांगोन आरोखि।
औ
गाव गावनो सांग्रां जानानै जोङो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर उद्यग फोर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय केमिकेलफोर
औ।
जाहोनावनो जोंहा गोबां आबहावा गुबुंले जानानै जोंहा गरमनि
औ।
बिदुंआबो बांसिन
औ।
लादों गरमजों जों थानो हायै बांसिन जादों आरो गोबां दान दनाथ' गोबां दंफां लाइफांबो दानफायो मानसिफोरा दंफां लाइ फां फांनै फांथाम दानफाय एसिगोन जोङो बोसोरसेयाव दानि दिनावथ' जों फांसे दंफांखौबो गायनो नागिरा।
औ।
बेफोरनि जाहोनाव दंफां अनजिमा दंफां लाइफांनि अनजिमाया खमायबोगासिनो दङ। बेफोरनि जाहैनायावनो जोंहा
गरमनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं आरोखि।
औ।
दि बेफोर बेफोरखौ जों दंफां लाइफां गायनो बा जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर। इन्डास्ट्रिफोर आरो गारि मथरफोर बेफोरखौ जों एसे खमायनांगोन। बेफोर बेफोरखौ खमायोब्लासो आरो दंफां लाइफांखौ जों जेसे हायो गायनांगोन।
औ।
बिदिबा बेफोरनि गेजेरजों जोङो एसे गरमफोरखौबो एसे होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरोखि।
अ आरो ओरैनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव गरम जादोंना
औ गरमाथ' दा जिहेथु दाथ' गरम बोथोरनि थाखायनो बन्द'बोथ' होदों नङा होनबा।
औ।
दा गरमाथ' जोंनियाव बिदिनो सान्दुं दुंब्लाथ' जोबोर गरम जायो।
औ।
बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जिहेथु दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखाबो हायो। जोंनि ओनसोलावथ' गोबां अखा हायो जिहेथु जोंनि ओनसोला हाजो खाथि जाहैबाय नालाय।
औ।
बेथ' जोंनाव गोबां अखाबो हायो बिनि थाखायनो गरमा सानदुं दुंबा गरम जायो आरो बिदिनो अखा हाबाथ' गरमा जाया आरोखि।
औ।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव गरमा माबोरै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओरैनो दा बुंनो थांबा ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां गरम जायो। मानो होनना बुङोबा जों बिफां लाइफांखौ जोंनो दानफायना लानानै दा जोंनो माने सोलिनो गोब्राब एबा गरमजों
औ।
जिखिनि जोंहा गारि घुरा बांद्रायबाय ओ सुबुं अनजिमा बांलांबाय। जोंहा न' बां लुनो थाखाय जोंहा ओ बिफां लाइफां दानफायनांगौ गोनांथि जायो।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे जोंहा लामा बानायनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां दानफायो ओ दामफायनानै जोंहा बिफां लाइफां गाय गायनाय माने गाया बांसिनानो गोबां सुबुङानो माने दानफायनायखौ मिथिगौ खिन्थु गायनायखौ जों मिथिया आरो। बांसिनानो
औ।
जाखिनि गारि मथरबो बांलांनो बांलांनो हमबाय आजिखालिथ' गोबां न'खरावनो गारि मथर थाया होमबा।
थायो औ थायो ओं
बयहाबो गारि मथर दं बयहाबो मोजां मोजां न' लुनो थाखाय थाखाय माने जायगाखौ साफा खालामो एबा न' लुनो थाखाय जोङो बिफां लाइफां दानफायो। फिन आरो जों दामफायखांनानै जों फिन आरोखि बिफां गायफिननो जों मिथिया आरोखि। बेनि थाखायनो ओ जोंनि जाखिनि आबहावा बिदिनो गोबां सोलायलांबाय आरो गोदोनिफ्राय।
औ
जिखिनि पपुलेसनाबोथ' जोंहा गोबां बां-बांलांबाय। न' बाङाबो जोंना बारा जाबाय बिनि थाखायनो माने
ब
गरमाबो बांलांनो हमबाय आरोखि जों
औ नोंगौ
ओरैनो ओ नोंथांमोननि एरियायाव ओ बिफां लाइफां प्रब्लेम फैयो नामा?
मा होनदों नोंथां?
ओरैनो नोंथांमोननि एरियायाव बिफां लाइफां दानफायनायखौ माबा रावबो होबथानो राहा लाया नामा?
बिफां लाइफांखौथ' जोंनि ओनसोलाव माबानोथ' होआ दानफायनोथ' होआ राहाखौथ' लायो जोंनि जिहेथु जोंनि ओनसोलाव खाथियावनो बिदिनो फरेस्ट बिफाननि अफिसफोरबो दं नालाय बिथांमोनहा बिफां लाइ फांखौ जोंनि ओनसोलाव एसेबां दानफायनो होआ आरोखि।
औ
जिहेथु जोङो गावबा गावनि न'फोराव थानाय खोथ' जिहेतु जों गावबा गावनो दानफायो।
औ
गोबां बिदिनो हाजो ओनसोल बा बिदिनो लामा सामानि दंफां लाइफांखौ जोंनि ओनसोलाव दानफायनो होया आरोखि।
औ ओ ओरैनो जिखिनि जा हाजो ओनसोल जा जोंहा दा बुंनो थाङोबा हाजोनि ओनसोल बायदियावबो जोंहा गोबां बिफां लाइफाङानो ओ खम जालांनो हमबाय नङा होमबा।
औ नंगौ गोबां दंफां लाइफांखौ दानफायनानै बिदिनो न' लुनो थाखाय बाथाम फा नांगौ नङा होनबा बाथाम नांगौ। थखथानि गोनांथि जायो।
औ
बेफोर बेफोरबायदिनि जाहोनाव गोबां हाजो ओनसोलनि'फोरनिफ्रावथ' गोबां गिदिर गिदिर दंफां थायो होनबा। नङा होनबा। हाजोफोराव बेफोरनिफ्राय दानफाय दानफाय लाबोनाय जायो ओमफाय दान फायना लाबोनानै फानफैयो। बेफोरनि दंफां लाइफांफोरनिबो फालांगि खालामो बेफोरनि जाहोनावनो गोबां गरमफोराबो जाबोनो हमदों आरो।
ओरैनो जिखिनि ओ नोंथांमोननि एरिया हाजो एरिया एसे माने हाजो खाथि होनदोंमोन नामा नोंथाङा।
औ नंगौ
जेखिनि हाजो एरिया खाथियावथ' गोबां थान्दा जानांगौ।
थान्दाथ' बिदिनो जोंना एसेबांबो खाथिद्राय नङा खिन्थु जों बिदिनो नैजि किल'मिटारसो गोजानाव दङा दं जाहैबाय नालाय जे थ' एसेबांबो आरो जोंनि खाथियावनो बिदिनो टाउन दङ जितु टाउन ओनसोलावथ' गारि घरानि अनजिमाया बांसिन नङा होनबा?
औ
फोरनि जाहोनावनो जोंहा बिदिनो फिसा फेनला बिदिनो माबाफोरबो दङ।
औ
बिदिनो इन्डास्ट्रिफोरबो दङ फिसा फेनलानो।
औ
बेफोरनि जाहोनावनो जोंहा गरमा बांबोदों आरोखि बिदिनो बेफोरनिफ्राय ओंखारनायाव उखुन्दैफोर गारि मथरनिफ्राय बेफोरनि जाहोनफोरनि थाखायनो
नोंथांमोननि एरियायाव गोदो माबायदि गरम जायोमोन दा माबायदि गरम जायो?
गरमाथ' दा नै बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दङ। गोदोनिफ्राय गोदोबो गरमाथ' जायो गोदोबो जायोमोन खिन्थु एसे खममोन आरोखि दायो ससे बांसिननिफ्राय बांसिन गोदो हमना ला दि थार्टि टुफोर थाङोमोनबा नै दाथ' थार्टि सिक्स थारटि सेभेन गाहाम डिग्रि थाङो आरोखि गरमा सानसेयाव
जिखिनि नोंथां जोंना दा समाबो जाबाय
औ
नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय उनफोराव
औ
फिन लोगो मोनलायसिन आरोखि नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे